औ नोंथां खोनादों दा
खोनादों
अं मा खालामदों नोंथाङा
नै ओरैनो गोलांना दं र'
औ औ
नोंथाङालाय
फन हरनायनि औ आंबो दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै
अ औ
नोंथाङा ओरैनो माबाफोर रायजलायनो कल खालायदोंमोन नामा
बिदिनो एसे आबादनि सोमोन्दै जेनेबा
अ राय्लायजागोन नोंथां
औ
ह नोंथांमोननिथिंबोथ' आबादखौथ' मावखायोआनो ना नोंथां
औ जोंनिखौबो मावो मावनायाथ' गासिबो मावानो
औ आ दाथ' माइ गायगासिनो खोमा दां ना नोंथाङा
औ गायबाय दं गायनायाथ'
औ ओरैनो बे माइ गायनायनि बागै एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथां
माय दाबाय
जेनेबा बे खोथियाफोर फोग्रोना लानायफोरनि बागै
औ माइखौ माइ होनबा माइखौथ' जोंहा बोसोरफ्रोमबो गायो
गायनायाल
औ माइ गायनो थाखायथ' माइज्लि औ औ औ फारि फारि फरायलांगोन दे नोंथां बे माइज्लि दोननायनिफ्रायनो
गिबियाव माइ्लिखौ जग्रोनानै लायो औ गिबियाव माव गिबियाव माइलिखौ जावग्रोबाय आरो ना
औ औ
होद अ ओमफाय माइलिखौ माने जोंना जेनेबा बस्थायाव सोनानै जेनेबा दैयाव सोमना दोनो आरो ना नोंसोरखौबो बिदि सोमनो होदो नामा नोंथां
औ नोंथां जोंनिखिबो सोमो बस्था बा मनाफ्राव सो सोना दोननानै दैयाव सोमना दोनो ओरैनो ओ नोंथांमोननिथिं औ सानबैसेसो सोमना दोनो दैयाव
सानबेसेखौ आं दा मोजां मिथियालै एक्जेक्टलि
अ औ औ जोंनिथिं माने साननै सोमो आरो बेखौ
औ औ आं जायो सोमनाय सोमनायखौ नुयो ओमफ्राय सानबेसेजों बोखाङो आं बेखौ बारा मिथिया
खेल लाफेराखै आरो होनबा ना नों
औ औ लायाखै माने आं सोमफेरनाय बोखांफेरनाय मोनाखै नालाय
औ
आफायासो सोंबाय जानाय
औ
ओमफाय बेखौ बोखांनानै जेनेबा औ बोरिया दोननानै जेनेबा आङो थास' बिलाय ना नामा बेजों खोबना दोननायखौ आं नुदों आरो ना जेनेबा मायलिया गाजा बेरगौमानि जेनेबा
बेजों खोबना दोनो आरो ना होमबा
ओं नुदों आरो ना आङो
औ हायावसो लखबनांगौ खोमा ना नोंथां बसथ
औ हायाव हायाव दं जमा जेनेबा
औ औ
गाजा बेरबाथाय ओमफाय बेखौ दुब्लि बारियाव फोनो लांबाय आरो होमबाना
औ औ बेखौ फोनो लांसिग लांबाय लांनाया
औ बिदिनो ओमफाय ओ माइ आबादनि अनगायै बेलेगफोर मावबावो नामा बेलेगफोरनि आबाद जेरै थालिर बागानफोर नारें बागानफोर बेफोरबायदि
जोंनियावथ' बिदि माइनि बागै जेबो आबाद मावनायखौ आं दासिमाव नुनो मोननाय जायाखै नोंथां बांसिन जोंनि जोंनि एरि बेयाव माइ आबादजोंनो बांसिन सोलिनायखौ नुदों आरो आं दा बिदि बेलेग बेलेग माइ आबादनि बागै जेनेबा बिदि थालिर आबाद नारें आबाद बिदिखौ आं नुवाखै
औ
आं बेलेग बेलेग जिलाफोराव थांबा नुयो आरोना नोंथां बिदिनो मेसेंफोरनाव जेनबादि बायदिसिना आबाद मावनायखौ नाथाय जोंनियाव बेबायदि आबाद मावनायनि बागै आं नुनो मोनाखै आरो
औ होमबा नोंसोरनिथिं बिदि बेलेग आबाद मावनाया खमानो होनबा
औ खमाव खमानो बुहुद खम जेनेबा
औ जोंनिथिं मावो मावनाया नारेंफोरखौबो मावो लेबु ओमफाय थालिर बागानफोरखौबो बानायोआनो
आतसा नोंथां
गासिबो न'खरावनो थाजोबो जोंनि
औ औ
औ ओमफाय फाननाय समावबो दा बायदि समावथ' दामानो जाखाया लेबुनि दामा एकदम गाहायाव थांथारो आरो औ फिथाइया ओमफ्राय एभेलेबेल जायो दा बायदि समाव ओमफफ्राय बिनि बेसेना खम जायो आरो
एसे एनै न'खरफोराव खरस जानो जेनेबा रेसन जानो मोनो आरो ना नोंथां
औ मोनो
औ औ
उम
जोंना दैज्लां समावल' माइ गायनाय बसिन सोलियो बिदि गोरान खेथि जेनेबा बिदि मावनायखौ आं नुवाखै
औ ओमफाय मेसें बोथोराव जेनेबा बैफोर सबाय बेसरफोर बेफोरखौ बेफोरनि आबाद मावो नामा नोंथां?
उम‌ मेसेङाव जेनेबा ओरैनो जानो आन्थाफोर इसे गायनाय जायो बिदि फानलायनाय माबानाय गैया बेसरफोर फोयो थाव थाव गुबै जानो थाखाय बेखि- नियानो
अ होमबालाय थावखौ नोंथांमोना न'आवनो फेरेदो होमबा ना न'नि
औ नोंथां न'आवनो न'निफ्रायनो न'आवनो फेरेदनानै जायो
औ औ औ औ जेनेबा नोंथां बे ओ नारें आबाद मावनायफोरनि बागै नोंथाङा खोनादों नामा माबोरै मावो बिदि बेफोरनि बागै सोरबा खिथादों नामा नोंथांनो
मावनायनि बागै जेनेबा आं इसे ओरैनो नारें खलम होनाय ना मा होनो बेखौ
औ औ खलम होनाय होनो
औ गिबियाव खलम होग्रोनानै ना मा जेनेबा बिदि दाननानै बिदि फुलि फाननाय मानाय इदि एसे मिनथिगौ आरो बारा मिथिया
औ औ खलम होनानै औ बेखौ फानो औ बिदिनो खालामो आरो औ अबेबा अबेबा ओ माने बै फिफांनिफ्रायनो हानि हानिफ्राय माने फिफां ओंखारबोयो आरो बेखौ गुजि ना मा होनोथाय
औ औ औ
बियो औ आरो सोरबा फिफाङावनो खलम होनानै दोनो आरो खायफा बे फिफांनि दालायखौ दानस'नानै खान्दा खान्दा दानस'नानै हायाव थुना दोनो आरो
अ अ
बेबो बेखौबो खलम होनायानो होनो नामाथाय
ओ ओ
बिदि खालामनानैबो गायो
आं आं बांसिन माने बे नारें जेनेबा फिफांखौ हाख्लानानै खावसे ओमफ्राय गोबोर हासा- हासारफोरजों बस्थाजों खाथाबनानै होनायखौल' आं बांसिन मिनथिगौ आरोना नोंथां
औ औ औ औ बिदिबो खालामो नोंथां औ ओरैनो गायनायफ्राव इजियानो आरो नारेंआ बांद्राय आबारबो खालामबाय थानाङा आरो बेखौ माने हाग्राफोर जाबाल' हाग्राफोरखौल' एसे फोसाबना होनांगौ मुलिफोर होनानै औ ओमफाय हारसिंनो गावनो थाइखायो फिथाइयाबो
ओरैनो नारेंफ्रा बोसोरबैसेजों थायोबायदि नोंथां
बोसोर बोसोरसेनि उनावनो एसे एसे थायहाङो ओमफ्राय बेनिफ्राय बोसोरनै जाथारबाथाय माने फुरा थायथारगोन आरो बेयो फिफाङाबो एसे गिदिर जाहैसिगोन औ ओमफाय बोसोरथाम बोसोरब्रै बिदि बोसोर- सोरबा गाहाम जाहैबाथाय फिथाइयानो फिथाइ थायसिगोन आरो होमबाना बे समाव
नोंथांमोननिखै होनबा आरो बाय आरो मा बायदिसिना आरोबाव आबादफोर मावबावो नामा?
जोंनिथिंजाय नारेंनि अनगायै थालिर थालिर आबादखौबो मावो नोंथां।
औ औ
औ थालिरखौ माने जोंनाबो बेदरखौ माने माबानिफ्रायसो साप्लाइ लाबोयो बेंगलनिफ्राय
औ औ बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय लाबोनानै माबायो आरोना
औ औ लाबोना गायफैयो। थालिर गायनायनि बागै एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा?
आं थालिरनि बागै मिथिनाय जाया नोंथां।
औ औ औ सिगाङावनो माने थालिर गायनोब्लाा बेदरखौ एसे माने रोाफोरखौबाखौ हास'यो सोरबा सोरबा ओमफ्राय सोरबा सोरबा हास'लाया आरोना एसे साफा खालायबाय ओमफफ्राय बिनिफ्राय माबायाव मुलियाव सोमना दोनो आरो आं हाखर जावनानै प्लास्टिक बबाय ओमफ्राय बे प्लास्टिकआव दैजों मुलिजों लगायो। ओमफफ्राय बेखौ बेदरखौ सोमना दोनबाय सोमना दोननानै ओमफफ्राय उनाव बोखांनानै गायबाय आरो बेखौ
आ
गायनानै बिदिनो ओमफ्राय गोरलै एसे बिफां खिलिबोबाथाय माने हासार होना होनांगौ।
औ नोंथां
हासारा हासारखौ गासै खनथामसो खौनो होनांगौ फिथाइ थायहैलागै
औ
माने जेसेनो हासार मोनो एसेनो साबसिन जायो आरो।
औ नोंथां
औ फार्स्टआव गोरलैयाव होबाय खनसे ओमफ्राय बेनिफ्राय ज मानसिनि जेरबासेसो जाबा होयो खनसे ओमफ्राय बेनिफ्राय बिदां ओंखारहां ओंखारहां जाबाथाय होयो। खनसे
ओमफ्राय गेजेर गेजेर औ मिथिनाया औ न'आव न'आव मावोन ना जोंहाबो बेखायनो एसे एसे मिथियो नोंथां। ओमफ्राय बे हाया खरान जाबाथाय बेहाय दै होबाय थानांगौ आरो थालिरनो दै नांगौ।
औ द औ
उम
माने दैस दै थालेरा माने दै सो खायो होननायखौ खोनादों आङो।
औ औ नोंथां दै नांगौ बे औ दै गैयाबाथाय माने बिफाङा एकदमबारे गोरान जायो रानलांनो नागिरो औ सो औ औ सोमखोर गोथां गोथां बिदि जाला आरोना दै गैयाब्लाथाय ओम ओमफ्राय बिदिनो बिदाङा ओंखारबाथाय मैखुन ओंखारजेननायनिफ्रायनो मुलि होनांगौ बेखौ जाहाथे माने बै एम्फौफोरा जानो हाया आरो माने फा ख्रा जाया बिदाङा जाहाथे औ बिनि थाखाय औ मुलि होनांगौ ओमफ्राय एसे देरहांबाथाय होला आरो माने बे गोरलै मैखुन ओंखारनाय समावल' होयो
औ नोंथां औ
औ दे होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायानो समा औ
औ दे नोंथां औ दे औ
औ दे औ।